औ खोनादों
खोनादों ना औ खुलुमबाय नोंथां
औ ओ नोंथांनो आं फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय मा ओ नोंथांजों आं आङो जोंनि जा ओ आइजो माहारिनि सोलोंथाइ बेखौ लानानै फंनैसो बा थ्रा सावरायनो होनानै हरनाय जादों आरो
औ औ नोंथां सावरायनो हागोन नोंथां
औ बिब्दिब्ला नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन ना आइजो ओ माहारिनि सोलोंथाइ खौ लानानै जोंनि सुबुंफोराहाय माबायदि
औ नोंथां ओ जों आइजोफोरनाव ओ गोबां ओ मोनथाय नांगौ बा ओ मोनथाय नांगौ जानानै फैदों आरो
ओ थाइखौ माबायदि नांगौ मोनथाय खौ मानो नांगौबा ओ आं इसे फोरमायनोसै नोंथां ओ जोङो ओ ओ हौवासाफोरजों ओ समान समान मोनथाय नांगौ हो नानै आं सानो आरोना जाहाथे ओ हौ ओ हौवासाफोरा ओ सानो जे आरो हिन्जावसाफोरा गावनि ओ जेबो मावनानै लानो हाया बिदि होननानै सानो बेनिखायनो आं सानो हौवासाफोरनि हौवासा ओम फोरनि सिबां जोंनोबो मोनथाय नांगौ ओ जोङो मोनसे खामानिखौ गाव हारसिङै मावनानै लानो थाखाय खाय जोंनो ओ हिनजावफोरनो मोनथाय नांगौ जेरैहाय जोङो ओ मोनसे ओ अनलाइननि खामानि मावनोबाथाय जोंनो लायालासिनो जोङो मावनो हानाय सोलोंथाइ जेरै ओ फुरा लेखाफोरखौबो जोंनो ओ गोजौ थाखोनि बा जौगासार हानाय ओ मोनथाय नांगौ जोंनो ओ आरो बिदिनो जोङो औ ओ लेखाफोर फरायनायावबो जोङो मोन ओ गोबां बिबांनि मोनथाय आरो जेरै जोङो ओ डिफेन्सनि साख्रि ओ ओ मावनोबो जोंनो ओ मोनथाय नांगौ जेरै बयसफोरा बुङो बिदि बुङोब्लाथाय ओ नों सोर गार्लसफोर बा ओ हिनजावसा फोर नोंसोरो बिदि खामानिखौ मावनो हानाय नङा बिदि ओ बिदिनिफाय जोङो ओ बिसोर बिदि बुंनायनिफ्राय जोङो ओ बारग'नो थाखाय जोंनो मोनथाय नांगौ आरो ना नोंथां
औ नंगौ
हो ओ नोंथांङा बेफोरनि सायाव एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां ओ आइजो माहारिनि सोलोंथाइखौ लानानै बुंङोब्ला जों हा गोदोनि दिनावथ' जोंहा आइजोफोरखौ गोबां सोलोंथाइ लानो होनाय नाय जायामोन मानो होननानै बुंङोब्ला गोदोनि सुबुंफोरा सानोमोन जे आइजो माहा माहारिनो सोलोंथाइ होब्लाबो बिसोरनि सोलोंथायाहाय मायाव जेरावबो उदाय नंङाबा बिसोरनि सोलोंथाया ओरैनो सोलोंथाइ लानानै थागारगोन बिसोरखौ गुबुननि न'खरावसो बिलाइ हरनांगोन बिब्दि साननानै माने गोदोनि सुबुंफोराहाय ओ आइजो माहारिखौहाय फोरों होयामोन बा सोलोंथाइ लानो होआमोन आरो सोरो बांसिन मा खालामोमोन ओ हौवासाफोरखौहाय हौवासाफोरखौहाय बांसिन बिसोरो सोलोङोमोन सोलोंथाइ हो होयोमोन बिसोर ने साननाया मामोनबा हौवसाफोराहाय न'आवनो थागोन हिनजावसाफोरा गुबुननि नख'रावसो थांनांगोन बिदि साननानै बिसोरो माने हौवासा आरो हिनजावसाफोरनि गेजेरावबा आइजो आरो हौवा माहारिफोरनि गेजेराव फाराग खालामोमोन आरो गोदोनि स बुंफोराहाय औ बिदिनो जोङो दानि जुगाव बुंनो थांङोब्लाथाय दानि जुगाव जोंहा आइजो माहारिफोरा बांसिन जौगालांनो हमबाय सोलोंथायावनो जा साख्रियावनो जा सबावबो माने हिनजाव माहारि बा आइजो माहारियासो बांसिन जौगालांनो हमनायखौ जों नुनो मोनसै आरो
औ नंगौ
औ ओ बिब्दिनो हौवासाफोरनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला बिसोरो मा क्लास नाइन टेन लासै फरायगोन फरायनानै बिसोरो बिमा बिफानाव माबा मोनसे जेनेबा बाइक बिफोरदिनो माबा मोनसे बिना मोनाब्लानो फरायनाय गारनोसो बबेबा कम्पानियाव खामानि मावनो थाहैनोसै बिब्दिनो बिसोरनि फरायनाया माने खमायलांनो हम गासिनो आरो साख्रि बाख्रियावनो जा सबावनो जा बिसोरनि माने फरायनाय बा रोंगौथिया खमायलांनो हमगासिनो दंङो आरो ओ दा आइजो माहारि आइजो माहारिया ओ गोबां नाजाथाबनाय दङ फरायनायानो जा गुबुन हाबा हु खा बिसोर जोंनि बर' आइजोफोरा गोबां फरायनायजों लोगोसे से गोबां जेरै न'आव जि दानाय ओ एम्फौ लानाय बेफोरबायदि गोबां खामानिबो मावनो नो हायो आरो
औ नंगौ नोंथां
बिब्दिनो ओ गोदोनि दिनाव आइजो माहारिखौ फरायनो होआब्लाबो दानि जुगावहाय दानि दिनावहाय बांसिनानो आइजो माहारियासो जौगालांगासिनो दं । आइजो माहारियासो बांसिन फरायो बा बांसिन सोलोंथाइ लायो दा जोङो सोलोंथाइ होननानै बुंङोबोला नोंथां जोंहा सोलोंथाया जों फरायनानैल'सो मोना नङा होमबा नोंथां
थारैनो नंगौ
जोङो सोलोंथाइखौ बिब्दिनो गामिनि सुबुंफोरनिफ्रायबो लानो हायो बिबदिनो जोंङो माबा मोनसे खेथिफोर आबाद फोर मावनोब्लाथाय जोंहा सोलोंथाइखौ जोंथ' रोंखाया गुबुननिफ्राय जोंङो औ गुबुननिफ्राय जोंङो सोंनानै बोर गायनांगौ मा मुलि होनांगौ बेबो जोंनि थाखाय मोनसे सोलोंथ दा जोंथ' गासिबो सुबुंआनो उन्दैनिफ्राय रोंखानानै फैया जेसेनो औ बिमानि गोरबोनिफ्राय जोनोम जाखांनायनि उनावहाय बिमानिफ्राय सोलोङो एसे एसे बिमानिफ्राय सोलोङो एसे देरबोलाथाय ओ बिब्दिनो रा राव रायज्लायनो रोंबाथाय बिमानिफ्राय सोलोंगोन आरो गुबुनफोरनिफ्रायबो सोलोंगोन बिब्दिनो सोलोंथाइ बेखौबो सोलोंथाइ होननानै बुङो आरो औ
जोङो जे राव रायज्लायनो रोङाब्लाथाय जोङो सोलोंथाइ गैयामोन माने जोङो जोनोम जेब्ला बिमाया ओ आखाइ थुनो सोजे सोलोंजेनगोन बेबो सोलोंथाइ ना नों नंगौ ना औ
अ दा बुंनो थाङोब्ला जोंहा नै गोबां साख्रिफोर ओंखारदों बेयावहाय बांसिनानो जोंहा माने हिनजाव माहारियासो बांसिन मोनदों बा बांसिन एप्लाइ खालामदों बेफोर बायदि जोङो नुनो मोनदों आरो
औ नांगौ नोंथां
औ
ओ
नोंथांमोननि ओनसोलावहाय आइजो माहारिया बिब्दिनो फरायनायजों लोगोसे मायबा मोनसे बिब्दिनो खामानिफोर मावनाय दङ नामा
औ थारैनो
औ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोनना
औ नोंथां थारैनो हागोन ओ जोंनि ओनसोलावहाय बिदिनो साख्रि मावनायनि ओ अनगा यैबो जोंनाव एम्फौ फिसिनानै बा हिसान दानानै दाबो फिसाफोराहाय बा आइजोफोराहाय रां खामायगासिनो आरोना बिदिनो आरो एमाव देनानै हाय हाथाय बाजाराव फानहैनाय बिदि बिदिनो बायदि बायदि खामानि मावदों आरो दायोथ' दैज्लां बोथोर बोथोर आरोना नोंथां दैज्लाङाव जोंना हजिरा हाजिरा गायहैयो आरोना आरो आथिखालनि मुगायावथ' ओ फैसाखौ फैसा नङाब्ला जेबो जाला होननानै सानो नालाय ओ दानिया ओ रावखौबो हेफाजाब होनाय होलायनायखौ नुला माने फैसा होयोब्लासो माइ गायनानै हैगोन बा बि बिदियाव थाङो आरोना नोंथां
औ नंगौ
औ ओ आरो समाबो दानि समा आरो मिलायलिया नालाय नोंथां गावबागाव समा गावबा गाव गावनो बेस्थ' थानाय जाबाय नालाय बिदिनो जोङो गुबुनखौ हेप हेफाजाबबा हेल्प होलायनो हाला आरोना नोंथां आरो बिदिनो एम्फौ फिसिनाय होनोब्लाथाय जोङो ओ लाथा एम्फौ फिसिनाय बेखौ नोंथांनो एसे आं फोरमायना होनि जोंनि ओ जोंनियाव माबायदिहाय एम्फौखौ फिसियो
औ नोंथां
औ ओ जोङो लाथा एम्फौ फिसिनो थाखाय जोंनो लाथा एम्फौनि ओ ओ बिदै नांग्रोगोन आरोना जों बेखौ बिदै
हेलौ नोंथा हेलौ नोंथां